हेल'
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा आंनि माथोखो ओ स्पस्त खोनादो ना?
औ औ खोना खोनादो नोंथां।
जेबो उसुबिदाथ मोनाखै
औ जेबो जायाखै दे
अ ओ गिबियावनो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां।
ओ आङो मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हेफाजाब होनो हाग
दे हागोन दे नोंथां बुंलाय
दा आं नै मोनसे बाथ्रा नै मोनसे आयदाखौ लाना सावरायनायदोंमोन जे ओ जोंनि जिस सुबुं माहारिया गोदो गोदो गोजाम मुगायाव माबायदि थांनानै थायोमोन बा माबायदि दि आबाद खालामनानै जायोमोन आरो फारसेथिं दानि जु जुगाव माबायदि आबाद खालामनानै माबायदि थांनानै संसार जायो बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो सावरायनो हागोमोन ना
औ औ नोंथां माने गोदो
औ नोंथां गिबियावनो नोंथाङा गोदो जों समाज सुबुं माहारिनि जि ओ माबायदि सुबुं मारिया थांनानै थादोंमोन बा मानि सायाव बांसिनै सोनामोन सोनारोमोन बेनि सा सायाव एसे बेखेवना होनायसै दे
औ नोंथां दे दा बुंनो थांब्ला गोदो गोदायनि जे आबै आबौमोना जिउ खांनायनि राहाया बे राहाया दानि बायदि माने आबादजों सोनारनाय नङामोन आरो माने गोदो गोदाय माने बेफोरबायदि माने गैयामोन आरो जेराव हालेवनानै आबाद मावनाय माइ गायनाय बेफोरबायदि माने राहा खान्थिफोरा जोबोर खममोन माने बांसिनानो मा होनो बै आगोल बर'फोरा माने हाजो एरिया बा बिदि एरियायाव थायोमोन नालाय
औ हाजो ओनसोलाव
औ हाजो ओनसोल बा बेफोरबायदिखौ जों जागायाव माने मा बै खदालजों जावै जावै था सोमलि गायोमोन होननानै खोनादों आरो बे गोदो गोदाय औ बे थास सोमलि गायनानै बे था सोमलिया थासोमलिजोंनो माने जिउ खुंदों होननानैबो खोनानो मोनदों औ औ माने लासै लासैनो बि बिदिनो सुबुं सोदोमस्रि आखुथायाइफोरा जेनेबा गोदान जुगाव फैनाय लोगो लोगोनो माने लासै लासै सोलायबोदों बिदिनो मोसौजों हालेवनो रोंबोनानै बिनि उनाव माइ आबाद मावदों माइ आबाद माव माइ आबाद मावनो रोंनायनि उनाव बिदिनो दा गोदान गोदानाव माने गोबां सोलायबाय आरो दा आथिखालावथ' ट्रेक्टरजों हिलेवो
आदसा आ
गोदोनि जिउ खांनाय राहाया गोगो आलादामोन। माने हाग्रानि जिब जुनार बा हाग्रायाव मोननाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौसो जानानै माने जिउ खुङोमोन होननानै मिथिदों आरो
अ अ थार थारैनो जों बर समाज हिसाबै ओ गोदो जोंङो मैुहुर खालामना जायोमोन आरो नङा होमबा औ औ जोंङो बांसिनै मैुर खालामनानै जायोमोन आरो बेनि उनाव जोंङो लासै लासै जे आबाद मावनानै जानो सोलोंबोदों नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ लासै लासै गोबाङानो आबाद मावो आबाद मावनानै माने जिउ खुंबोदों
उम
दा बे बेलायाव नोंथाङा बे बर हारिया गोदोनिफ्राय दा बे गोदोनि जि थासारि बै थासारिनिफ्राय दा बे जौगाफुनाय महरसिम माबायदि माने बरफोरा जौगाबोदों बेनि बागै एसे बुंगोन नामा?
दा बियो बुं बुंनां बुंनो थांब्ला बेयो फारसेथिं जौगानाया जायो जाबाय थासारिजों जौगानाय जालाङो आरो फारसेथिं जौगानाय बुङोब्ला जोङो गुबुनखौ नायनानै बा नसुंसे जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो नसुंसे ए हारि माहारि गुबुन हारि माहारिखो नोजोर बोनानै। ओ जोङो जौगानो गोनां जायो बा जोङो खायसे खामानि मावनायाव जों गुबुनजों ओ मान सनमान मोननो थाखाय गुबुनजों जोङो ओ अनजा मान सनमान मोननो थाखाय जों खायसे खामानिखौ जोङो गुबुननि उन उन थांफानानै मावफानो गोनां जायो। दा बेफोराव ओ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ जोङो गोदो बर' हारि हिसाबै ओ गोदो जेसेबां जौगा जौगानाय हारिमोन दा जोङो बेनि बांसिन जों जौगानायखौ नुनो मोनो। दा जोंबो बर' ओ बर' माहारि हिसाबै जोंबो दा गोदान जिथु टेक्न'लजि मुगा ओ जोंबो बे मुगायाव दिनै आगान सुरफानो हाबाय दा बेनि गुबै जाहोना जाबाय जोङो गुबुन ओ माहारि बिखो जोङो नोजोर बोनाय ओ गुबुन मा हारिनि ओ आदर्शखौ जोङो लानाय खायसे खायसे गुबुन माहारिनि जिथु खामानि मावनाय दांनाय दा बेफोरखो जोङो आगान फानायनि गेजेरजोंनो जोङो गावखौ जोङो मा खालामनो हायो जों जौ जौगानो हायो दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो एसे जौगाबोदों आरो। दा जोङो जौगानाय ओ जौगाफुनाय हारि हिसाबै जोङो दा गोबाङा आ आबादजों सोनारनानै जायो। ओमफ्राय बिजनेस खालामो फालांगि खालामनानै जायो। आरो गोबाङानो ओ सरखारनि जिथु साख्रि सरखारनि साख साख्रि मावनाय दा बेफोरबायदि जोङो जुजिनानै जोंबो मोनसे ओ माहारिखो जोङो थांनानै दोङ आरो माहारिया थांनानै दोङो।
औ औ औ।
दा बेयाव जोङो ओ आतसा बुं।
देनाय नोंथाङा बुंग्रोनाय।
दा जोङो बेयाव ओ जोङो बर' माहारिया दिनै गोबाङानो आबादजों सोनारो। ओ खिन्थु ओ जोङो दिनै आबाद मावब्लाबो जोङो गोदो माबायदि आबाद मावोमोन बेनिख्रुइ जोंनि आबाद मावनाय सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ गोबां सोलायबाय।
दा जो दा जोङो आबाद आबाद मावनाया जोंहा मोनसे गोनोखोआरि मोनसे बिगियान आदबजों जोंबो आबाद मावनो थाङो आरो।
औ औ।
दा जोङो आबादखौ जोङो मावो जोङो गोदो मोसौ मैसोजों हालेवनानै मावदोंमोन नाथाय दिनै जोङो एसे आगबार माने एसे जौगानाय हिसाबै जोंबो ट्रेक्टरखौ लानानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
आरो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जे जोंनो आदारनि आंखाला आदाराबो आदारनि गोनांथियाबो बांदो नालाय ओह बेखायनो जोङो बे आदारखौ गोबां बुथुमनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि हासार बाहायो खायसे खायसे जिबियारि आसार बाहायो खायसे रासायनारि आसार बाहायो। दा बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि नांगौ। सुफुंना लानो हादों आरो ओ जोङो फारसेथिं मेडिकेल जौगानाय हिसाबै ओ जोङो जिथु मेडिकेल जौगाबाय नालाय ओ जोंनि जिथु बेमार आजार जानाय बा बेफोरनि फाहामनाय राहायाबो बांबोगासिनो दङ।
दं दं।
बेफोरबायदिनो जोंहाबो एसे जौगाबोबाय आरो।
औ।
दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गोदो जोङो मैहुर खालामना जायोमोन। दा बे मैहुर खालामना जानाय समा गैलिया। जों आरो गुबुन जिब जुनारखौ बुथारनानै जानायनि दिनै दिन गैला उह जोङो गासैबो गासै जिब जुनारानो थांना थानांगोन
औ नंगौ
उम दा बेनिफ्राय नोंथाङा उह दा जोंनि बे आबाद मावनाय जिथु गोनोखोआरि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव उह माबाफोर गाज्रि गोहोम नोंथाङा नुनो मोनो नामा
औ दा बे बेलायाव आं बुंनो सानो माने गोदो जाखिनि आबाद मावोमोन बे माने गोबां नेचारेलमोन आरो माने जिबारि हासार हासारजों बाहायनानै माने आबादखौ दिहुननाय जायोमोन नालाय गोदो गोदायनि एसे आबादफोरखौ माने जानानै एसे बेराम आजार बारा जायामोन आरो नाथाय आथिखालावथ' जिखिनि माने मुगाजों सोलिनानै माने जि रासायनारि हासार बाहायनानै आबाद मावो बेजों माने गोबां बेरामा हार अनजिमाया बांदों दा आरो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बाहायाब्लाबो जाया बायदि जालांदों
औ औ
गबो
औ माने जोंनो जिहेथु आदारनि आं खालाबोबा आ आदारनि गोनांथियाबो बांदों नालाय बेखो नोजोर बोनानै जोङो खायसे रासायनारि हासार खो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नुनानैब्लाबो जोङो आबादखो गोबां मोननो थाखाय जोङो बाहायनो गोनां जादों
औ औ नंगौ नंगौ
दा ओमफ्राय ओ नोंथाङा दा बेनि सायाव ना रासायनारि हासार बाहायनायखौ होबथानो सानो ना एसे सोदांफिनजानायखौ नोंथाङा लुबैयो
खेलायाव आं बुंनो सानो दा आथिखाल बे जौगाफु हादराव बा सुबुं अनजिमायाबो लोब लोब बांबोनो हमदों बेनि जाउनाव गोबां आदार दैमानि आंखाल बे आदारनि आंखाल जानायलाय माने गोबां माने आदार जोंनो नांगौ जायो बे आंखालखौ सु हमनो थाखाय माने दा जिबारि हासारजों माने एसेबां जेसेबां नांगौ एसेबां माने मोना। आदारखौ औ बे मोनैलाय जोंनो। रासायनारि बाहायनानै जों आदार दिहुननांगौ जायो। नङा होनबा औ बे। बेलायावथ' हानायमानिथ' होबथानांगौआ बेनो जे जोङो जुदि बेरामा जाफायो रैखा मोननो थाखायब्ला रैखा मोनोब्ला हानाय मानि माने जिबारि हासार बा अर्गेनिक हासारखौ जों बाहायनांगौ। बेजों माने बेराम आजारा खम जायो आरो।
थारमाने जोङो जिबो रासायनारि हासारनि सोलायै ओ जिबारि हासारखो बाहायनानैनो ओ रासायनारि हासार मुलै हासार बाहायोब्ला जेसेबां आबाद मोनो। जोङो बेखो अर्गेनिक हिसाबै जोङो जिबियारि हासारबा बाहायनानो दिहुनना हानाय बेबस्था राहा खो जों लानांगौ नङा होमबा नों
औ लानांगौ लानांगौ माने जिबारि हासारजोंनो लानांगौ आरो हानि माने
आतसा।
औ। आ गोदो गोदायनि जे संसार जाबोनाय बा अ आबाद मावनानै दा सिम बे बुब्लियाव जौगाबोबाय। बे जौगाबोनाय बेलायाव दा गोबां बर'फोरानो माने आबाद माव